औ खोनादों औ खोनादों नोंथां
नोंथां दिनै जों मा आयदानि सायाव सावरायबा नाथाय जोंनि बे सावरायनाय हाबाफारिया मोजां जागोन
ओ जोंङो दिनै हारिमुनि बेलायावनो एसे सावरायनोसै
औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो।
हारिमु होननानै बुंङोब्लाथ' जोंनि गोदोनि हारिमु आरो दानि हारिमु एसे माने फारागथिखौ नुनो मोनसै आरो एसे एसे माने सोलाय सोल' जानायखौ जों नुनो मोनसै।
गोदो जोंनि आजौ-आजै मोननि समाव माने आबै-आबौ मोनै समाव आ रोना हमनानै ला खमबाबो नाइनटिन ओइटिनि सिगांनि बा नाइनटिन फिफ्टिसोनि जिथनाखि बर'नि हारिमु मोनो बैफोरो माने एसे ओ मा होनो आलादामोन जायफ्रा गाननाय-जोमनाय जोंनि बर' नि गान्नाय जोमनायफ्राबो दानि जा दख'ना बा लांगा बा दानि जि गामसाफोर बे समाव एसे आलादाखौ नुनो मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला अ बै ओ जायगा बै समनि माने माखासे जो जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायफ्रा माने खोब इस्टेन्दार्ड नङामोन। बा बै समाव मेचिनफोरबो गैयामोन आरोखि ना। ओ मेचिन मेचिन होननानै बुङोब्ला माने दानि अइभिंफोर गैयामोन अइभिंजों दानाय जों जिफोरखौ नुनो मोनामोन ओ बा बै समाव माखासे बेबायदिनो ओ खुन्दुंफ्राबो माने खोब माने गोजौ थाखोनि नङामोन आरोखि गोजौ थाखो होननानै बुङोब्ला ओ बेखौ नुनो मोनगोनदि दानि ओ जि जाय जिफ्रानोखि खोब मोनसे समायना बा मोनसे मा होनो ख्लिम स्लिम जायो खोब मिहि मिहि माने गाननोफोरबो मोजां जायो आरो ना गोदोना मा जायोमोन माने आखाइजों दायोमोन माने हिसानसालियाव हिसानसालियाव हिसान सोंनानै बिथांमोना खुन्दुंफोर खौबो गावनो बानायनानै बिदिनो खुन्दुं लुनानै बे फोरबायदिनो जि दानानै गावनि आखाइजोंनो माने दिहुननानै बिथांमोना बै समाव गा माने गानोमोन आरोना बेखौ जों मोनथियो बा जों ओ नुनोबो मोनो दाबो माखासे जिथुनाखि मा होनो बै समनि माखासे भिडिअ' क्लिपफोरा दासिमबो जोङो मालाबा मालाबा मोनसे मोननै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयो आरो बियो आबै आबौमोननि समाव जादोंमोनना आबै आबौमोनाबो खोन्थायो जेनेबा
बेयाव बे समाव एसे माने गाननाय जोमनायफ्रा खोब दाद दाद जायोमोन जाहैबाय माने खोब जोर खायोमोनबो आरोना माने गांसे दख'नायानो बोसोरनै बोसोर थाम बेफोरबायदि गाहाम थाङोमोन्नो आरो गामसाफ्राबो एसे जोरोमोन जाहैबाय माने खोब माने आखाइजों मा ने रोजोब रोजोब दानायमोन नालाय आरो खुन्दुंफ्राबो गावनो दिहुनोमोन जाहैबाय बेबायदिनो माबा मा होनो इखौ ओ थावख्रि लुनानै खुन्दुं दिहुननानै बिदिनो खालार सालार होनानै बै समाव ओ गाव गावनो जोंनि बर'फ्रा बेबायदिनो गानोमोन जाहैबाय बे जाहैबाय जोंनि बेबो गाननाय जोमनाया जोंनि बर'फोरनि हारिमुनि बेलायाव मोनसे बेनो गिबि माने बेनो फार्स बेखौ जों लाग्रोनांगोन।
बिनि उनाव फैबाय जोंहा दामनाय देनाय नङा होमबा? दामनाय देनाय दामजुफोर जाय दाम जुफ्रा जोंहा ओ गोदो जा दंमोन आथिखालावबो बेनो बाट माखासे आगजुफोरखौ माने गेजेर ससेयाव खोब गोमालांबायमोन आरो हमनाला जेरै जोङो गंगोननि खोथा बुङो गंगोनखौ मोनसे समाव फ्राय जोंनि बर'फ्रा बाहायनायखौ नुनो मोनामोन आरो माने गेजेर ससेयाव दा खिन्थु एसे एस से बाहायबोफिनबाय गंगोनफोरखौ। गंगनाफोरखौथ' आङो मा होननानै सान मा आं गंगनानि सोमोन्दै जेबो मिथिखै मिथखायामोन माने बिबदि बर'नि मोनसे दामग्रा होनना। मानोना फ्राय अखमियाफोरखौसो खर' थेबना लानानै बिथांमोना बिहु मोसायोबा बा बिहु मारिबा बिथांमोना माने दामनायखौ जों नु योमोन आरो माने सिख्लाफ्रा बेबायदिनो स्टेजफोर खालामोबा बा बिसोरनो बिहु मोसायोबा बि सोरखौसो दामनाय नुयोमोन खिन्थु बे गंगोनायाबदि बर'फोरनि मोनसे दामजु होननानैखौ मोनथियामोन आरो आं। ओमफाय दासो मोनथिबाय आरोना उनाव माने लेखाफोराव फरायनो मोननानैसो उनाव मोनथिबाय आरो दे बेबो मोनसे बरनि दामजु। ओमफ्राय ओ सेरजाफ्राथ' दं गोदोबो दंखायो दाबो दं सेरजा बे जोंनि बर'नि दामजु जाहैबाय। ओमफ्राय खामाथ' जोंनि दामजु ओमफ्राय खामनि खामाबो मोनसे समाव खामखौबो जोंनि बर' गामि गामि खोब दामनाय नुलामोन‌ ने बुंनो थाङोबा मोनसे गेजेर ससेयाव हमना ला जोंनि मोननै सिनियरनि बै गेजेर ससेयाव जों उन्दै उन्दै समाव खामफोरखौबो दामनाय नुलामोन। माने खामनि बदलै मा दामनाय नुयोमोन जोङो टप लिस्ट दामनाय नुयोमोन। हा याव बनानै माने बैसागु मोसाबा बिदिनो मागो दमासिफ्राव रंजाबा माने बिदिनो‌ टपलेस दामनानैसो तंतुल तंदो बिदि दामनानै खोब मोनसे मोजां दामोमोन आरो दामनाया थुफ्रा मो लाबखायोमोन खिन्थु थब्लेस खौबो आं बाहायनाय नुयोमोन खिन्थु बर'नि गिबि दामजु होननानै बेबायदि बुङोबा थ' जोंना माबासो खामखौसो बुंनांगोन खामखौसो लायो नालाय। दा बै ओ खामखौबो गेजेराव बाहायनो नुलामोन ओमफ्राय उनाव ओमफाय दा नै बाहायफिननाय नुबाय। बे बयखौबो जों खाम दामनाय नुयो सिफुङाथ' थाखाबाय ओ सिफुं ओ जथ थायाथ' थाखाबाय बेथ' कम्पालसरि बे थाबाय ओमफ्राय बुं बेखौ बुङो आरोना मानसिफ्रा खिन्थु हारमुनियामालायनो मोनसे बर' हारिमुनि मोनसे दामजु नङामोन जायो बाय किनतु आथिखालाव बे हारमनियामखौबो जोङो बैसागु रंजानायाफ्राव जों बाहायनाय नुसै आरोना माने हारमनियामा माखासे माबाफोरखौबो इसे बोनो हायो नालय मेथाइ खन नायफ्रावबो किनतु बे हारमो हारमुनियामा बर'नि गुबै दामजु नङा होननानै ओ मोनथियोमोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो हमनानै ला हारिमु होननानै नुदोसो जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय होनबाथ' जोंना दाउजों अनला नारजि अमा सबायजों दाउ खुमबाजों हांसो बैफोर माने गोथाव गोथाव जानाय ओमफाय औवा मेवाय ओंख्रि इ बेफोरो जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे जोंनि ओ मा होनो आथिखालाव मोनफा मोननै जि आइ टिबो होनबाय जेरै हमना ला अनलाजों दाउाबबो मोनबाय खोमा ओमफ्राय बे नारजि अमा बेबोथ' जि आइ टेग मोननो हाबाय आरो दा नै ओ जि आइ तेग मोननो आरो थांबावगासिनो दं आरो माखासे बर'नि जामुंफ्रा जेरै नाफाम नाफामाबोथ' मोनसे ओ जोंनि बर'नि जाग्रा मोनसे बाथोन बा बे मोनसे एवना नानै जाग्रा मोनसे बुस्थु बेबो जो जि आइ थेग मोननो थांबाय आरो। ओ नोंथाङाबो जोंनि बर' हारिमुनि बेलायाव माबाफोर मोजाङै मिथियोबा बिनि सायाव नोंथाङाबो बेखेवनानै बुंनो हागोन।
नंगौ नंगौ नोंथां नोंथाङा गोबां आंनो मिथियैबाद थ्राखौ मिथिहोबाय बा। जोंनि हारिमुनि सायाव नोङो आंनो खोन्थाबाय बा आङो मिथिनो मोनबाय। बा नोंगौ जोंनि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों माखासे हारिमु बिनिंखौ जौगाहोबोनो थाखाय जोङो। खाम-सिफुं जथा बिदिनो दामबोनाय जादों नंगौ आंबो नोंथाङा दानि सो सिगां बुंलांदों गंगना आंबो बे गंग'नाखौ जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि दामजु होननानै आंबो मिथिनाय जायामोन बा आङो अख'मियाफोर लानायावसो आंबो नुनाय जादोंमोन बा आङो दासिमबो जोंनि हालामफोराव बेफोरखौ एसेबां बाहायनायखौ नुबावासो आं दाबो बेबो माने जोंनि बर'नि आंबो नोंथाङा दिनै फोरमायनायनि गेजेरजों आंबो मिथिबाय। जों जुदि हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय बा जोङो साफ्रोमबो जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि गासैबो बर' सुबुंफोरा खाम-सिफुं जथा बिदिनो बायदि-बायदि दामग्रा देग्राफोरखौ दामनो रोंनांगोन। जोङो सोलोंनांगोन जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जोङो फोथांनो थाखाय जोङो हारिमु बिथिंखौ जों जौगासार होनो थाखाय बा जों गिबियावनो मोसानोबो रोंनांगोन मेथाइ खननोबो रोंनांगोन। खाम सिफुंबो दामनो रोंनांगोन। बागुरुम्बा मोसानो रोंनांगोन। साननैसो आगोल जोंहा बागुरुम्बा मोसानानै जोंनि बिश्ह'आवनो गासै सुबुंफोरजोंनो मिथिसार मोनजादों। बा बर'नि सुबुंफोराबो बेबायदि समायना-रमायनायै मोसानो हायो। समायना-रमायना मोसानानै मुलुगाव गोसार होनो हानायखौ गासै सुबुं फोरानो बाख्नायदों बर' हारिनि गेजेराव बिदि सिखिरि बायदि मोसानो हानाय महर गोनां माने गोमो होनो हानाय गासै गाबजों समायफ्लेनाय दख'ना होरि गाननानै गामसा होरि गाननानै मोसानायखौ नुनानै बयबो सुबुंफोरा बाख्नायदों बा मोजां मोनदों। अ बेनो जाहैबाय बागुरुम्बा। बागुरुम्बा मोसानायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया गोबां मुंखौ लाखि नो हादों बा गोबां ओनसोलावनो माखासे सुबुंफोरजों रायलायजादों बा बर' सुबुंफोरा ओरै-रै-थोरै बा रोङो बा हारिमु बिथिङाव खोब जौगाखांबाय खोब मोजां जाबाय बे गोबां बर' सुबुंफोरा जेरै हारिमु बिथिंखौ जौगासार होनो थाखाय गोबां बर' सुबुंफोरा बैहाय बाहागो लाहैदों जुदि जोंनि हारिमु थुनलाइखौ जों जौगासार होनो गोसो गैयामोनब्ला बर' सुबुंफोरा बै बाहागो लाहैनाय नङामोन गुवाहाटि नोगोरमायाव जानाय बै जायगायाव माने मोसानाय खुंफुंनायाव माने बाहागो लाहैनाय नङामोन रोजा-रोजा खाम दामग्रा सिफुं सुग्रा, सेरजा दामग्रा, मोसाग्रा मोसाखावरि बैहाय बाहागो ला लाहैनानै मेहेर गोनांङै जाफुंसार होदों बा जोंनि समाजनि बा बर' स समाजनि थाखाय हारिमु बिथिंखौ जौगासार होनो थाखाय बाहागो लाहैनायखौ नुदों। बा जोङो जाफुंसार जानायखौ मोनदों आरो। बेनिखायनो जोंथ' गोबांखौनो मिथिनो मोनो। बिदिनो माखासे समाव जोङो हारिमु बिथिंखौ जौगासार होनो थाखाय बयबो साखा-फारा जानांगौ जेरैबायदि जों बागुरुम्बा मो सानानै बिस्व' रावनो जों देखायनो हाबाय सारा मुलुगावनो जोंनि मोसानायखौ जों देखायनबाय बा जोंनि बर'नि बागुरुम्बा मो नाया बिदि-बिदि जायो होननानै जों मिथि होजाबाय बा जों मोजां मोनबाय बेनिखायनो आं सानो दे जों साफ्रोमबो हारिमु बिथिंखौ जौगासार होनो थाखाय जों साफ्रोमबो खामानि मावनांगौ। बा जोङो जौगासार होनो थाखाय बयनिबो बिबान दंखायो। नोंनिल' आंनिल' नङा बयबो जों बर' हि साबै जोंनि हारिमु बिथिंखौ हारिमुनि गेजेरजों जों माखासे बिथिंफोरखौ जों सिनायथि होनो हायो। जेरै जोंनि गाननाय जेरै जोंनि दख'ना जोंनि आ मा होनो गामसा जोंनि बर' आर'नाइ जों बर' आर'नाइ लायोब्ला गिबियावनो बांसिनै जों सुबुं फोरा सिनायो जोंनि आर'नाइ आरो बर' दख'ना जोङो माबेबा जायगायाव थाङोब्ला बा जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जों फोथांनो सानोब्ला जों गिबियावनो जोङो आर'नाइ लांफानांगोन ‌। हिनजाव सुबुं हिन्जावफोरा आइजोफोरा दख'ना गाननांगोन बिदिनो बायदि बायदिफोरखौ जों फोथांना लाखिनांगोन हारिमु बिथिंनि आयदाफोरखौ। जोंथ' दिनै नोंथांजों माखासे हारिमु आ यदानि सायाव सावरायबाय मिथिनो मोनबाय गोबां खोथाखौनो दिनैनि सावरायनाय हाबाफारि गोनां आयदाखौ लानानै सा-सावरायनाया दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन माने आंनिफ्राय सानबाय आरो नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय औ।